हेल' नोंथां औ नोंथां। औ खोनाबाय नों नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आं।
औ औ नोंथाङा दासान्दि फ्रियैनो दङ ना?
औ आं फ्रियावनो दङ।
औ अब्ला नों नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गाननाय- जोमनाय। बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ।
दा गाननाय- जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना ट्रेडिसनेलि आरो मदार्न होननाय दङ। बेखौ रायखांग्रोनांगौ जायो जोङो
नंगौ।
जा ट्रेडिसनेलि माने गोजाम आदबनि गाननाय- जोमनाय होनोबा गोदो- गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बै नेमखान्थिफोरखौनो ट्रेडिसनेलि माने माने गोजाम आदबनि गाननाय -जोमनाय होननानै बुंनो थाङो गाननाय -जोमनाया जोंनि गाननाय -जोमनाया आलदा -आलदा दङ माने जोंनि जोंनि बर'नि गाननाय -जोमनाया माने बै समनिफ्रायनो माने माने बिराद माने आखा फाखामोन आरोना माने दानाय लुनाय होन नोङो दानाय लुनायखौनो होनो जि म गासिबो मावनाय दांनायखौनो होननो बै सम समनि आइजोफोरा माने माने गासिबो जेरावबो आखा फाखामोन आरो दा
औ औ
ओ बै समाव माने गाननाय जोमनायखौ दानो रोङाबा मानिे हाबा जानो बिराद गोब्राबमोन आरो बै गोदो गोदायनि समाव आरो मानिे जायफोरा गाननाय गाननाय जोमनायखौ दानो रोङा जायफोर आइजोफोरा बेफोरखौ बेफोरखौ माने हाबा लानो रावबो लानो बिराद गोब्राब जायोमोन आरोना माने हाबा जानो बिराद गोब्राब जायोमोन रावबो लाङामोन आरो जायफोरा माने औ जायफोरा माने आखा फाखा मावनाय दांनायाव आरो दानो लुनो गोरों बेफोरबायाददि गाननाय जोमनायखौ बे बेफोरबायदि आइजोफोरखौसो हाबा लायोमोन बै समाव दा बैफोर नेमखान्थिफोरा दा गोमालांनो हमबाय आरो दा गोमालांनो हबाय आरो औ गैला ओमफ्राय दा मानिे बै समाव मा रोखोम गाननाय जोमनायखौ माने खालामबोआमोन बेखौ आङो एसेबाबो मोनथिबोगौ माने समाव इन्दि इन्दि इन्दि एम्फौजों माने गोबां रोखोम माने खुन्दुं माने खुन्दुं बानायनानै माने जि जोम माबायोमोन माने सि जोम बानायबोयोमोन आरो दा इन्दिनि इन्दिनि सिफोरखौ खम नुनो मोनबाय आरो दा ओमफ्राय इसानसालि बेफोर माने गोमालांनो हमबाय दानाय लुनायफ्रा दा माने गो माबायानो होनजाबाय दा मानि दानाय लुनाया बहुद बुहुद खम जाबाय नागिरबाय मो बिराद मान बांद्राय मोननाय नंला आरो दानाय लुनाय फोर गाननाय जोमनायफोरखौ गाननाय जोमनाय होनोब्ला दा गोजाम गोजाम नेमखान्थिफोरखौ माने एसे गोमालांनो हमगासिनो दङ माने बै गोजाम गोजामफोरा माने नेरसोन जानानै दङ आरो माखासे माखासे माखासे आगरफ्रा ' गोमालांनो हमबाय दा गोबां रोखोमनि आगर दङ बेयाव मानि बनधुराम आगर होननाय बे एसे फेमास माने गाननाय जोमनायाव जोंना आर'नाइाव माने बाहायो बेखौ। ओह आरो दाउसा मोख्रेबा आगर ओमफ्राय दिंखिया आगर मानि बेफोरो दा दासिम आरो बेफोरो दा नै सोलिबोगासिनो दं आर ना। बेफोर आगरखौ दा माने गुबुन
गुबुन जि गुबुन माबाफ्रासो फालांगिरि फालांगिरि आरिफ्रासो मानि बेफोरखौ माने एर खांनानै माने दा खावनानै जोंनि आगरफोरखौ माने ओ बेफोरो ओ सोलिबोनायखौ नुगासिनो दङ माने दा जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादरथ' नङा गुबुन रायजोनिफ्राय माने ओ बारबोगासिनो दङ मेसिनजों दानाय आगर बेफोर मदार्न माने गोदान नेमखान्थिफ्रासो माने सोलिबोगासिनो दङ आखाइजों दानाय आगरफोरखौ माने खम नुनो मोनबाय आरो आंनि नुनायाव।
औ नंगौ।
दा फालांगिरियाबो फालांगि फालांगिरिफ्राबो जोंनि बर' फालांगिरिफोरा बेफोरनिफ्रायसो लायनानै दा गुबुननो फाननायखौ नुनो थाङो।
औ।
दा सोनाब बंग'आवबो सोनाब बंग'आव बांसिन लायो बेफोरबादि माबाफोरखौ मेचिननि मानि गाननाय जोमनायफोरखौ नुनो थाङो आरो औ खोनादोंना नोंथां?
औ।
औ ओमफ्राय उम दाना मानि जोंनि सोदोमस्रियाबो एसे खोमालांनो हमबाय जा मदार्नाव सोलायनो लामबाय। माने गाननाय जोमनायफ्राबो बांसिनानो लंपेन्ट गाननाय माने वेस्टार्न माने कालसारखौसो बांसिन आ मा हारिमुखौसो माने आजावनानै लानानै नुबाय आरोना बांसिन रोखोम मानि गोदान गोदान गाननाय जोमनायखौ जायफोर सहराव थायो बांसिन बेफोरो बेबादिखौ गाननायखौ नुनो थाङो आरो।
दा बेफोरखौ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव बेफोरबादि माने जोंनि हारिनि सिनायथिखौ ओ लाखिनो थाखाय माने दख'ना गानहोयो आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव जोंनि बेफोरनो आरोना आं जोबोद मोजां मोनदों बेफोरबायदि जानायखौ। दा नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा गाननाय जोमनायनि बारै?
औ। बायजोेराव नोंथाङानो एसे फोरमायखाबाय अब्लाबो आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर' आइजोफोरा बे बे गाननाय जोम नाय दख'ना आर'नाइ फालि बेफोरनि फालांगि मावनायखौ
उम।
मोजां बा
नोंथां बिदिनो बिसोरो सोलिनो हानाय जालांबाय आरो बेफार फालांगिखौ बिसोर होनो हानाय जालांबाय जेरैहाय बांसिनखौनो नुयो जे बर' आइजोफोरा जोंनि गाननाय जोमनाय दख'नाफोरखौ फालांगि मावो बा हाथाय फोराव फाननायखौ जों नुनो मोना नाथाय बेबादिबो बुंब्ला बेबो जोङो अरजाया मानो होनना बुङोबा बांसिनखौनो जों हिनजावखौसो नुखायो बेफार फालांगि दख'नानि बेफार फालांगिनि सायाव बुङोब्ला आरो ओ बिदिनो गोदोथ' जोंहा दख'ना गाननाय जोमनायफोरखौ न'आवनो दायोमोन नालाय नाथाय आथिखालनि मुगायाव रावनिबो न'खराव हिसान नुला ओ जेनेबा हाथायावनो रां होनानै बायनानै लाबोयो बायनानै गान फैयो आरो बिदिनो जोंहा ओ लाइमोनफोराबो गाननाय जोमनाय बा दख'ना गाननायखौ एसे खम खालामबाय। ओ जायनि जाहोनाव गाननाय जोमनायाबो एसे राङाबो बारा जाहैबाय जेनेबा दख'ना गांसेयावनो जुदि थाम रोजा ब्रै रोजा बेबायदिबा बिसोरो बायनायाव एसे ओ एसे माबा जायो आरो खाबु गैया जायो आरो जेनेबा बायनो थाखाय रांनि आंखाल जायो आरो। ओ बिदिनो जोंनि बर' हारिनि दख'ना फोरखौहाय गाननांगौ नंगौ जोंनि हारिनि दख'नाखौ बा गाननाय जोमनायखौ गाननानै जुदि बबावबा दावबायनो थाङोब्ला गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा जोबोर नायो बा बबे हारिनि सुबुं होननानैसो साननानै लायो आरो। बिसोरो खायसे खायसे सुबुङा मिथिखायो जे बे बर' हारिनि सुबुं बे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बेबायादि होननानै मोनथियो आरो। आरो बांसिनानो मोनथिबाय जे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बा दख'नाफोरा माबादि बांसिनानो मि थिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंङो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया ओ सरखाराबो जि आइटेक मोनखांबाय बिनिखायनो जोंङो बे दख'ना गाननाय जोमनायखौ जोंङो फोथांनानै लाखिनांगोन बा जों दख'ना गाननाय जोमनाय बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोंङो अरायबो जौगाहोनो थाखाय जोंङो नाजालांनांगोन आरो बिदिनो जोंङो ओ बेबायदि गाननाय जोमनाय हिसानफोरखौ जोंङो माबोरै फोथांना लाखिनांगौ होनना बुङो ब्ला जोंङो बे हिसानसालिखौ जों न'खर न'खर गासैनियावबो ओ खालामनानै लानांगोन अब्लासो जोंङो हिसानफोरखौ दानो रोंगोन बा जोंनि गाननाय जोमनायखौ दानानै लानो हागोन आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ आरो
औ औ
आरो नोंथां गाननाय जोमनाया माने बहुद दाम जाबाय नोंथांनि हाबा हुखायाव माने गाननाय जोमनायखौ माबायो मेसिनजों दानानै दं
औ औ
दा जनाय दख'ना गाननाय आरो बेफोर हाबा हुखायाव बेफोरबायदि दख'नाया माने बाजि रोजानिफ्राय खमाव नुनो थाङो आरो बेफोरबायदि दख'नाखौ माने बुहुत खरसा जायो आरो हाबा हुखायाव माने नोंथां बेफोरबायदि ओ दख'नाफोरखौ मदार्नखौ बांसिन बाहायो माने हाबा हु दानि जुगाव आरो ना बर'फोरनि हाबाफ्राव आं बेखौ नुनो थाङो
औ औ औ औ जोंहाथ' गोदोथ' औ
अम दा बेफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय नोंथाङा बुंदों जे नखर न'खर माबानांगौ होननाया बे सैथो आरो बयबो गाय सौ लानांगोन आरो बेखौ औ
औ औ नंगौ औ। ओ जोंहा गोदोथ' हाबाफोराव ओ दख'ना बिदनजोंनो सोलिोमोन नङा होमबा नोंथां। जायखौ ओ दख'ना थावसि होननानै जोङो बुङोमोन गोदोनि हाबा बहाय जोंहा दख'ना बिदन गोदान फालि बा आर'नाइ फालिजोंनो जोंहा ओ हाबाखौ गोगोमै खुंलांनो हायोमोन आरो आरो एसेबांबो रां नांलायामोन औ। औ अब्ला जोंहा औ औ दोनथ' जासिगोन। औ नोंथांनिसिमबो।